हेल' औ औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो फ्रि दङ ना।
औ औ फ्रियानो दङ आङो ओरैनोसो दंथ'यनै।
होमबा। ए आयदानि सायाव सावरायनोसै जोंहा।
औ सावरायजागोन दे माइ आयदानि सायाव सावरायनो।
बिदिनो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ औ सावरायजागोन दे।
उम सोलोंथाइया जोंनो माबायदि ओ। सोलोंथायाइआ माबायदि समाजाव गोहोम खोख्लैयोबा सोलोंथाइनि बागै जायखिजाया माने रायलायजागोन आरो।
औ औ जागोन।
ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंग्रोनो नामा।
औ औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै ना ओम सोलों। -थाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आथिखालाव सुबुं माहारिया माने सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला माने ओम बुहुमखौनो खाना बायदि नोङो मोनगोन आरो बुहुमाव खाना जाना थानांनाय बायदि जिहेथु जोंहा आथि आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबबोआनो जाया नोङो सासे हमनानै ला नोङो साख्रि मावनायल' नङा साख्रि मावनायनि अनगायै नोङो हमनानै ला बिजनेस -फोर मावनानै जानोबाबो बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जानोबाबाबो नोंनो साख्रिनि अनगायैबो जिखुनु खामानियाव नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो आथिखालाव दा जोङो दखान गंसे होनानै जानोब्लाबो नोङो जुदि रांखौनो साननो रोङाब्ला अब्ला ओ नोङो माने गोबां मानसिफोरजों थगायजागोन मागोन बिदि जायो आरो।
औ नंगौ
औ सोलोंथाइथ' जोंना जोबोद गोनां जोंनि जिउआव दा जोङो गावखौ सासे ओ मोजां गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बा ओ लोगोसे गावनि आयथिङाव गसंनायनि अनगा -यै नों गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथिया जायो आरो। जिहेतु ओ साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो जेनेबा फरायसालियाव थांनांगौ आरो आंनि बिदिब्ला ओमफ्राय गोदोनि समावथ' जोंहा सोलोंथाइ गैयामोन दासो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जोङो गोबां उन जानानै थानो गोनां जादोंमोन। दा नाथाय बयबो माने सोलोंथाइनि लामाथिं माने बयबो सोलोंथाइखौ लायो आरो लानाया द नाथाय खायसेया माने आदा खावनिया बिदि लानानै बिदि थालाबायो।
औ
जोंनि बिमा बिफायाबो जोंहा सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बिसोरो जोंखौ उन्दै बै समावहाय मोजां माने गाइड खालामनो हायाखै। आरो होननानै बुंनांगोन जेरै बिसोर जोंखौ लेखा फोरोंनांगौ समाव जोंखौ फोरोंनो रोङाखै एबा ओ उन्दै समावथ' बिमा-बिफाया बेसे एसे फोरोंनांगौ जायो नालाय दा बेफोरखौबो फोरोंनो रोङाखै आरो दा जोङो स्कुलाव जाखिनि दिनि फोरोंनानै हरदों बेखिनिखौल'सो लानानै माने रोंनाय रोंनानै फैदों बिदि होननानै बुंनांगोन आरो दा जोङो। सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' नोङो साख्रि बाख्रिखौबो मोननो थाङा आरो आथिखालाव ओ बयबो सुबुङानो माने बांसिन थाखा फैसा गोनां सुबुंजोंल' माने बांसिन क्ल‌'स आरो।
औ औ
ओं थाखा फैसा गोनां नङाब्लाबो जुदि नोंहा सोलोंथाइ थायो अब्ला माने नोंनि सिगाङाव बै सोरबा सासे सुबुं बा एसेबाबो गंग्लायनो गोनां जागोन आरो। जिहेथु नों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथियो सोलोंथाइनि - बिथिङाव बुङोब्ला माने सोलोंथाइया जोंहा गोबां माने गुवार गियान होयो होननानै बुंनांगोन आरो।
औ
सोलोंथाइ लायोब्ला मानसिया माने माखासे गोबां गियानफोरखौ मोनो जिहेतु जाय गियानखौ जोङो न'खरनिफ्राय मोनजोबा बा न'फोराव जोङो लिमिटेड मोनो नालाय। गासिबो बिदिनो बिजाबफोर फरायनायनि गेजेरजों माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो। आरो गोबां सुबुंफ्रानो गावबा गाव एक्सपिरियेन्सजों गोदान-गोदान बाथ्रा शेयार खालामो नालाय। बेफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो आरो आथिखालावथ' जोङो गुगुल पे फन पे बायदिसिना दङ बेफोरखौथ' बिजाब फरायनो रोङाबा जोङो माबोरैहाय बे फैसा होनो बिदि जायोना आथिखालाव जेरै लामा ससे थाबायबानो नोंनो गुगुल पे फन पे नांगौ जायो मा होनो आथिखालाव माने। अबलाइनावहाय फैसाखौनो मानसिफोरा आखायाव लानानै गिदिंला जेरै दखानफ्रावबो जोङो खुस्रा-खुस्रि बिदि मोना बेफोरबायदि जालाबायबाय आरो आथिखाल बेनि अनगायै। बो जोंहा दंबावो गोबां सोलोंथाइ मावनानै सोलोंथाइ लानानै माने गोबां सुबुंफ्रा ओ साख्रि-बाख्रि मावबाय। गावनि आयथिङाव गसंनो हाबाय गोबां ओ गिदिर-गिदिर खामानिफोर मावनो नो हाबाय अख्रांसा मानि थांनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो। जोंनि सुबुंफ्रा बेफोर माने सोलोंथाइनि थाखायसो होननानै बुंनांगोन। जाय सोलोंथाय जों माने ओ बिजाब फरायनायजों लोगोसे माखासे ओ हमनानै ला साइन्स फरायनाय सुबुंफ्राथ' नोङो बेफोरखौ नायबाय नाय बिजिरबायानो थायो नालाय।
सासे फरायै सुबुङाथ' बेफोरखौ नायबिजिरनोबो रोङा। बा नायबिजिरनो हाया होननानै बुंनांगोन आरो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां होननानै बुंजायो आरो। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गुबुनजों थगायजानाय नासय जानाय बेफोरबायदि जायो ओंखायनो बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै सानो आरो आं नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा सानो एसे बुंदो दे
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ सोलोंथाइया माने जोंनि जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां माने गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो एकजामपोल हिसाबै हिसाबैनो जों जेनेबा सासे सोलोंथाइ लानाय आरो सासे सोलोंथाइनाय माने सुबुं फोरनि सान्नायखौ नायब्लानो मोननो हायो मिथिनो मोनो जे माबायदि जेनेबा सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुंनि साननाया बेसेबां बेलेग जायो आरो सासे सोलोंथाइ लायै सुबुङा सुबुंनि साननाय से गाहाय जायो माने बैफोरावनो जों मिथिनो हायो आरोना सोलोंथाइ लाबा जि जों खायसे बुस्थुफोरखौ माने गोरलैयैनो बा थाब नों बुजिनो खायसे बसतु फोरखौ माने सोलोंथाइ दङ जेनेबा खायसे बुस्थुखौ नोङो सोलोंथाइ लायाबाबो खायसे मानसिया मोजां एबा बुजिनो हानाय थायो खिन्थु माने जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो ना सोलोंथाइया जुदि थायोब्लाथाय माने खायसे बुस्थुफोरखौ नोङो माने बुजायलायनांगौनि गोरोन्थि जाया आरो ना ओरैनो बुजि मोनो ओमफ्राय सोलोंथाइ थाय होनोबाथ' दा जोङो सोलोंथाइ माने फरायनायखौल' मिथिया जेनेबा अ खायसे जोङो फरायनायजों लोगोसेनो जोङो फरायसालियावनो बा स्कुलावनो एसे गियान आरजिनायनि बाथ्राखौबो बुंनांगोन जोङो जेनेबा जोङो गेदेर मान होनांगौ बा उन्दैखौ माबोरै अननांगोन बेफोरखौ जोंनि मोनसे एसे माने सोलोंथाइनिनो पार्ट होनांगोन जेनेबा बाहागो होनांगोन बिमा बिफाखौ जोङो माबायदि मान मान सनमान होनांगौ बा जोङो फरायनानै जोङो सासे मानसि जानायाबा जों गाव गावबा गावनि आथिङाव गसंनाया जोंनि बिबान बेखौ जोङो माने फरायसा हिसाबै मिन्थिनांगोन आरो बे बेथ' माने सोलों बेफोरखौ जोङो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो आरोना बिदियाव जोङो दा खाय खायसे सोलोंथाइ गैयै मानसिया बेफोर बाथ्राखौ माने हमदांनो हाया आरोना बांसिनानो बेनिफ्राय दा सोलोंथायाइ थ' माने ओरैबायदि जाबोबाय जोंनि गेजेराव दा माने जोंनिया आगोल जेरै स्कुलाव स्कुलाव थांनानै क्लास लायोमोन बा स्कुलाव फरायसालियाव फरायोमोन खिन्थु दानिया माने जोङो बिराद इजि जानानै फैबाय आरोना दानिया माने अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हाग्रा जाबाय गोजान गोजान गुबुन गुबुन हादराव थानानैबो जोङो लेपटपफोराव मबाइलफोराव माने भिदिअ कल खालामनानै जोङो रायलायनो हानाय जाबाय बा फरायनो हानाय जाबाय बिदिबो माने खायसे थाङालासिनोबो जोङो क्लासखौ लानो हानाय जाबाय दिनैनि दिनाव आरो माने गोबां इजि जानानै फैबाय आरो ओमफ्राय सोलोंथाइया जेनेबा जोंखौ जोंनि जिउ दानायाव बा
जोंनि जोंखौ जों गावनि आथिङाव गसंनायाव गोबां बिहोमा होयो जेनेबा जों मोनसे साख्रि मावनो थाखाय जों जोंनोथ' डिग्रि नांखागोन जेनेबा जायखिजाया ख्रि मावनानै नोंनो डिग्रि नांगौ जायो नों ओ माबा मोनसे बेंक लाइनावनो थांबा ओ ओ मास्टारस लाइनावनो थां बा मास्टार टिचार लाइनावनो थां नोङो जायखि जाया लाइनावनो नोङो माने ओ माबा नांगोन आरो डिग्रि नांगोन बेनिखायनो अ। डिग्रि जेनेबा नों फरायनाया जुदि नों साख्रि मावनोबा आरोना। फरायनाया गोनांथार एबा डिग्रि थानाया गोनांथार बेनि अनगायैबो जोङो ओ खायसे जेनेबा ओ उम बिजनेसफोर मावनोबो जोंहा आ-आ-आ-आजिखालि माने दाबायदि दिनैनि बायदि दिनाव माने जोङो बिजनेसनि लाइनावबो फरायनो हायो आरो।
औ औ।
कलेजफोराव दानियाथ' ओ ओ कमार्स लाइन ओंखारबाय बा ओ कमार्स बिजनेस लाइनयाव जोङो डिग्रि लाइनाव अ भडिग्रियाव फरायनो हायो जेनेबा नों मा बिज जिनेसाव ओ गोसो दङ बा मा ओ मा माबायाव लामाथिं नों गोसो दङ बैखौनो लानो हा यो दिनैनि दिनाव माने ओ नोङो ओ माबा मोनसे बिजिनेस मावनो सा सान्दोंबाबो बेयाव फरायनानै नोङो खायसे माबाफोरखौ लांबानो ओ डिग्रिखौ लानानै खायसे ओ गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव बा ओ गिदिर गिदिर ओ बिजिनेसफोरदों माने नोङो ओम कन्टेक्ट खालामनानै नों खामानि मोनो आरोना दानिया। बिदिबो जाबाय माने ओ बेखौथ' नों जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबा बिजिनेस लाइननि बा ओ बे फोर लाइनि माने सोलोंथाइ गैयाबथ' नों बेखौ मावनो हानाय नङा। ओ बिदिनो ओमफ्राय ओ सो-सोलोंथाइया जोंनि ओ जिउ खुंनायाव बा जोंनि गामि ओ सि गामि ओ बा समाज दानायाव गोबां ओ बिहोमा ओ बिहोमा होयो होननानै आं सानो जेनेबा ओ गंसे जुदि गामि मियाव मो-मो-मोजां मानसि एबा जेनेबा सोलोंथाइ गोनां अ एसे फरायनाय मानसिफोर थायोब्ला गंसे गामियाव माने गामिया माने मोजां जायो होननानै आं सान नो आरो। ओ खोनादों ना नोंथां? हेल'। हेल'। हेल'। हेल'।